औ नोंथां खोनादों।
खोनादोंना ना नोंथाङा दा नोंथाङा मा खालामगासिनो?
दा ओरैनो दंथ'यो आं नोंथां।
औ दा खबरफोरा मोजां ना नोंथांना?
मोजाङानो नोंथां नोंनालाय नोंथां?
आंनाबो बिदिनो दासान्दि मोजांनो दोंथ'यो नोंथां। दा नोंग- नोंथाङा आंनो दसे सम सावरायनो सम होनो हागोन नामा नोंथां?
अ हागोन हागोन नोंथां दे।
औ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदा लानानै फैदोंमोन। दा बे आयदाया जाहैबाय। जे जों आबादनि सायाव सावरायनो नामा नोंथां?
अ जागोन जागोन नोंथां।
बिदिब्ला नोंथाङा आबादनि सोमोन्दै आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ आबाद ना नोंथां आबाद होनोबाथ' जों मिथिगौ जे आबादानो जोंनि बर' सुबुं माहारिनि थाखाय न'खर सुंथानो थाखाय मोनसे राहा लामा नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ। आबाद मावनानै जोंनि गोबां सुबुङानो माने दिनैनि दिनाव गिदिर गिदिर आबादा बो जानो हादों आरो बेजोंनो गाव गावनि इयुन संसारखौ इयुन संसारखौ माने दैदेनलांगासिनो नङा होमबा?
औ नंगौ।
आबादखौथ' जोङो गोबां सुबुङानो गोबां रोखोमनि गोबां आदब खायदाजों मावो जे। जाय मा मावनो गोसो बेखौ मावो आरो।
औ औ।
औ दा आबादा जाहैबाय। बोथोर लायै बोथोर आबाद मावो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
दा। जोंनियाव दाथ' दैलां बोथोर जाहैबाय जेब्ला दा जोंनियाव माइ आबाद मावगासिनो आरो दा नोंथांमोननियाव बे माइ आबाद मावनाया जोबदोंना जोबाखै दासान्दि?
दासान्दि माइ आबाद मावनाया खावसेयानो जोबफ्रामजोब्बाय नोंथां। आरो खायफा खायफाया माने दा। दाथ' बोथोरखौ नोंथाङाबो नुदों। जे अखानि बिबांङा जोंना खमायलांगासिनो। दा बेफोराव आबाद मावनायाव बे माइ आबादाव एसे हमथादों। आरो गेदा माने थाखायनो जोंहा आबाद मावनायाव एसे नांथारागासिनो। दा आसा खालामो बावैसोल' अखाया मोजांयै हाना होगोन आरो हानानै जोंहा माखासे दै नांगौ जायो माइ आबाद मावनाय दा बिजों आबादखौ मोजांङै मावफुंलांनो हागोनखौ आं सानदों आरो। दा नोंथांमोननि ओनसोलावलाय
ओरैनो नोंथां जोंनि ओनसोलावबो माने फ्रायानो गायखांजोब्बाय आरोना। दा माखासे खायफा खायफा सुबुंङा जे बे दैनि आंखाल खरान होनायनि जाहोनाव जोंङो माने नांथानानै दं आरो
औ
दा गोबां अखानि बिबांङानो खमायलांनो हमनाय नङा नंङा होमबा नोंथां
औ औ
ओंखायनो गोबां सुबुंखौनो माने दायो जोंङो बबेबा बोरिमा ओनसोलावहाय माने साफपातखौ गायनो हमनायखौसो लानो नुसै आरो दानि दिनावस
औ दानि जुगाव
अखानि बिबांङा जेब्ला दैज्लां बोथोराव खम जाहैना हायो माइखौनो गायनो मोना होननाय खोनादों आं खायसे खायसे एरिया बा ओनसोलफोराव
औ औ
साफतो साफतआ मोनसे आबाद नंङा होमबा नोंथां जों बेजोंनो न'ख
औ नंगौ नंगौ नंगौ जोंनि आसामाव बेनो मोनसे गाहाय आबाद साय आबादानो
औ
दा आबाद होनोब्ला जोंहा गोबांथार सुबुंङानो आबाद मावनानै जिउ खुंबोनायखौ जों नुयो गोदोबो बेनोमोन दाबो बेनो नाथाय गोदोनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनायनि बेलायावथ' जोंहा गोबांथार जों फारागथिखौ जों नुनो मोनो
औ
गोदो जे आबै आबौमोननि समावहाय जिरिबायायदि आबाद मावोमोन दा बेफोरबायदि आबाद मावनायखौ जों दानि जुगाव नुला जेरैबादिखौ गभनमेन्टआ अर्गेनिक गोरबोर हासार माखासे एम्फौ एनलानि खिखारनाय हानि खिखारनाय हासार बेफोरखौ लानानै आबाद मावोमोन दा बैफोरसो अरगेनिकमोन दा जों बैफोरखौ जाब्लासो जोंनि देहाया गोग्गो जायोमोन नाथाय दानि जुगावथ' जों गोबांथार मुलि बायनानैसो जोंङो आबादफोरखौ मावनाय नुनोोन
औ नंगौ नोंथां
आबाद बुंङोब्ला जोंहा गोबांथार गिदिर गिदिर जे फरायनाय सुबुंफ्राबो आबादनि लाइनजों फरायलांनानै आबाद मावनायखौ जों नुसै बा बेखौनो गावनि जिउ राहा साननानै गावनि आथिङाव गसंथानायखौ जों नसै बे- बेल' नङादि दानि जुगावहाय फायोुल बा दानि बेखार सुबुंफ्राल' आबाद मावो बे नङा जा गासैबो स्कुलानो जे गोजौ थाखोसिम फरायनायनानै गोजौ सोलोंथाइ सुबुंफ्राबो गोदान गोदान आदब खायदा दिरुनानै आबाद समफोरखौ मावों जों माने रां खामायनाय बायदि गावनि फिसा फिसौफोरखौ फोरोंनाय बिसिा फनाय जोंनिखौ नुसै गोबांनो दा आरोबाव जे आबादफोरखौ दानि जुगाव ज फरायनानै मोनबोनाय
नों-नोंथांना नेटवर्कआ एसे प्रब्लेम जादों खोनादया बारा मोजां आं नोंथां। औ दासो खोनादों नोंथां।
औ माने आं बुंदोंमोनदि दा दानि जुगावथ' आरो। गोदोनि बायदि आदबजों आबाद मावनायफोरखौ जों नुनो मोनला नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बेसेबांखिनि दानि सुबुंफोरा गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानानै जे आबाद मावो दा बेफोरखौ जों दानि जेनेरेशनाव बांसिन नुसै। आबादजोंनो जिउ खुंनो माखासे गुबुन हा दोरनि आबादारिफोराबो माखासे गोबां रोखोमनि जे आदब खायदाजों आबाद मावनानै जोंनि हादोराव बिसिनि फसलफोरखौ बा बिसिनि फिथाइ सामथाय मैगं थाइगंफोरखौ जोंनि हादोरावबो होमबा मार्केटिं खालामफैनाय जों नुसै। आरो जोंनि हादोरनियाबो गुबुन हादोराव फालांगि खालामहैनायखौ जों नुसै। दा बैफोरजोंबो सुबुंफोरा गोबांथार जिउ खुंनायनि राहा लामा महरै, आबादखौ सायख'ना लायो। नाथाय- जों नुनायाव गुबुन सुबुंफोरा गुबुन गुबुन रोखोमनि लामाजों आवगायो। नाथाय गुबुन गुबुन सुबुंनि सुबुंफोरा जे आबाद खौ सायख'नानै जे आबाद मावनायाव नांथाबो। नाथाय खायफा सुबुंफोरा ओरैबायदि जे- आबाद मावोंनायावहाय जोंनि ओनसोलाव जों नुनो मोनो। दैबाना बायदि जे गोबांथार अखा हानायनि जाहोनाव दैबानाजों लोमसावनाय आरो आबाद फसलफोरा सिलिंखार जालांनाय बैफोरखौ बांसिन सुबुंफोरा जों जोंनि हायेन ओनसोलाव नुनो मोनो। दा बैफोरखौ साननानै माखासे सुबुंफोरा सानो खोमा दि। आबाद मावनायखौ जों गारसै गुबुन मोनसे लामायाव जों आवगायनोसै। नाथाय बे नङादि खनसे खननैया लस जायोब्ला आरो फिन बेखौ जों मावफिनलिया नाथाय बे नङा। जों नांथाबबाय थायोब्ला थाबबाय थायोब्ला निथसय। सानसे जाफुंसार जागोन। बेखौ आबादारिफोरा सानो। नाथाय जों नुखायोदि, मोनसे खामानिखौ मावनो थाङोब्ला बेवहाय सानसे लाब जागोन सानसे लस जागोन। बेखौ माने साननानै लाखानाया मोजां। दा नाथाय दानि आबादारिफोरा सानादि दिनि लस जाबाय आं बेखौ मावफिनलिया दा बे फोरफोरखौ सानला दानि आबादारिफोरा माखासे टेकनिकेल लाइनजों जुदि मावनो थां। थाङोब्ला न' सिङावबो सिमथाय दानि। आबादारिफोरा माखासे गावनि जानो आन्थाखौ बा कार्टन बायदि आरिफ्रावहाय माखासे हासारफोरफोरखौ मिलायनानै बा मिक्स खालामनानै गावनि जानो आन्थाखौ जों मावनानै लानायखौ जों नुसै। दानि जुगाव जों नुनो मोनला जे गामि एरियाफ्राव बारि बागानफ्रा फिसा फिसौ गावनाव जि एसे थायो बारि बागान हा खरलबसे थाबाबो बेखौ ओरैनो खालि दोननायफोरखौ जों नुला आरोना नोंथां। दा माने बेफोराव बोथोर लायै बोथोर मा बोथोराव मा आबादखौ मावो बेफोरखौ बोथोरजों मिलायनानै फिसा फिसौ गावनि सानफ्रोमबोनि जे जानाय आदार जानांगौनि थाखाय फिसा फिसौ आबादखौ गावनि बे फिसा फिसौ हाफ्रावनो मावना लानायखौ जों नुसै बेफोरनो दा गोबांथार माखासे गिदिर गिदिर आबादारिफोराबो गिदिर गिदिर जे गोबांथार आबाद मावनानै जोंनि जि ओनसोलाव जेसेबांखिनि हाथाय बाजार दं बेे हाथाय बाजारफोराव फानो दा जों बेखौनो बायनानै जायो बेफोरबो मोनसे आबादनि मुलाम्फा। दा गुबुन हादरफोरनियाबो मावो आबादखौ मावनाया नाथाय
जोंनि जे गोदोनि आबाद मावनायजों आं हायाखौ सानो आरो गोदोनिया जि जेरैबायदि अर्गेनिक जायो एसे जोंनि थाखाय साबसिन मोन आं बेखौसो सानो। दा जेरैबायदि मुलि बायदिसि आखौ होनानै जि आबाद मावो बेफोरखौ आं माने एसे गाज्रि रोखोमनि होननानै आं सानो आरो। दा होनबा नोंथां जाहा
समाबो जाबाय अ अ जागोन दे नोंथां। अ दे ओ